हेलौ
औ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ-औ खोनादों नोंथां
औ मा खबर नोंथांना
ओ मोजां नोंथां मोजां खौराङा मोजां
औ दा बे समावहाय नोंथाङा मा खालामदों फ्रि ना एसे सावरायनो थाखाय रायजलायनो थाखाय
औ-औ फ्रि नोंथां आंनै जिरायनानै दङ ओरैनो आरामनो फ्रियैनो दङ नोंथां दे
औ नोंथाङा दा ओ माखौ लानानै सावरायनो बांसिन मोजां मोनगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
फोरमायजागोन नोंथां जेन'बा ओ आयदायाथ' गोबां दङ जोंना सावरायनो गोनां नङा होमबा नोंथां ओ बे फोरनि गेजेरावनो जोङो जेन'बा ओ आथिखालाव जि सोलिबाय दङ जे जोङो मा आयदानि सायाव सावरायब्ला बांसिन मोजां जायो बे खौ नायनो थाङोब्ला जेन'बा जे जोंनि ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ जोङो माबोरै साखोन-सिखोन थायोब्ला माने जोंनि देहानि माखासे खाबुफोरखौ मोननो हायो जों बे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां
औ-औ नोंथां सावरायजायो नोंथाङा ओ नोंथांनि गोसोआव मा दं बेखौ फोरमायग्रोदो आं खोनासंनि ना
औ-औ मोजाङै खोनादों ना नोंथाङा
औ-औ खोनादों
आयदाखौ आंखौ जा जागायजेननो थोननायलाय जेन'बा आङो जेसेबांखिनि आंनाव सानदां थि दङ बेखौ एसे फोरमायदिनि नोंथां नङा होनबा
उम
आ सावस्रिखौ जोङो मोजाङै एटेन खालामनोब्ला एबा सावस्रिखौ जोङो मोजाङै गोग्गो बिथाथियाव लाखिनोब्ला जोङो ओ गुबैयै आं बुंनो थांगोन जोंनि थानाय जोंनि ओ जि जानाय लोंनाय बियो गिबियाव गोग्गो जाग्रोनांगोन नोंथां, नङा होमबा?
उम।
सावस्रिखौनो जोङो जोंनि दोहोन एबा सम्पति होननानै बुंनो थाङो। सावस्रि स्रि गैयाब्ला जोङो जेन'बा हाजार रांखावरि थासेयावबो ओ‌ बेंगुरा बायदि आरो जेन'बा, ना नोंथां?
औ नंगौ।
बेखायनो जोङो गिबियाव जोंनि सावस्रिखौ जोङो ओ एखेबारे साखोन सिखोन एबा गोख्रों लाखिनांगोन आरो जोंनि बे गोख्रों लाखिनायनि बेलायावनो जोंना थागोन जे जों माबोरै थादों? जोङो मा जादों? एबा जोङो मा खालामगासिनो दङ? थ' बेनि सायाव
ओ मैखोमै माने बेफोर जाहोग्रा आरो जेन'बा जोंनि सावस्रिनि दाफुंग्रा। बेफोरो। ओ थ' जेन'बा जुदि जोङो मोजां खाजा जायाब्ला एबा मोजां जामुं जायाब्ला मोजां जानाय आदार जायाब्ला जोंनि देहायाबो ओ मोजाङै दाफुंजानाय नङा एबा जोंनि देहानि थाखाय जि नांगौ बेफोरखौ माने जोंनि देहा सोलेराव मोननाय नङा आरो। थ' बेखायनो जोङो मोजां जाग्रा आदार जानो नांगोन आरोखि। बेनिफ्राय सेकेणन्ड पइन्टआव आं बुंनो सानो जे जोंनि जि लाइफ स्टाइल जोङो सानफ्रोमबो मा खालामो बेनि सायावबो जोंनि सावस्रिया सोनारो। ना नोंथां?
औ नोंथारगौ।
औ जुदि जोङो सानफ्रोमबो औ फिजिकेल एक्सारसाइस खालामोब्ला सोलेरारि जि बियाम खालामोब्ला जोंना मा जायोनो जोंनि सावस्रिफोरा माने ओ गोख्रों जाबोयो बेनिफ्राय ओ दुरबल जाया जोङो एक्टिभ थाबाय थायो। बेनिफ्राय जोंहा बिनि गोबां बां इसिंआरि आरो बायजोआरि देहानि जोंहा खाबु दङ' आरो जेन'बा जेरैहाय जोङो ओ जुदि सो ओ सावस्रियारि बियाम खालामोब्ला जोङो मा जानो हायो जोंनि जि सोलेर सिंनि मेंनाय एबा बायजोआरि मेंनाय बेयो गोजान जायो। लोगोसेयैनो जेन'बा ओ मा होननानै बुंगोन नोंथां जोंनि सावस्रिया माने एक्टिभ जानानै थाबाय थायो जोङो जोंनि आबहावाखौ माने थाबैनो रेसपन्स होनो हायो जोंनि सोरगिदिं थानाय बायदि रोखोमनि जाहाग्राफोरजों जोङो जुजिनो हायो बायदि बायदि आरो ना नोंथां।
औ आ दा नोंथाङा जे देहानि बिसय गोबांथार ओम बाथ्राखौ फोरमायबाय। दा बेयो जोङो नुनो मोनो आथिखालानि बे सु जुगाव आरो ना गोबां मानसिफ्रानो ओ जानाय खायद'फ्रा गोबां माने हेल्डि नङा आरो जे माने जानाय फ्रा गासिबो थावजों बानायनाय एवफ्रामनाय बा बेबायदिनो गोबां थार माने जे जानायखौ जोंनि देहाया खहा जायो बिदिखौसो जोङो बांसिन बाहायनाय जायो आरो।
सारि आरो ओं।
जोंनि बे फिजिकेल एक्टिभिटि जेसे एक्सारसाइस जे जोंनि देहा हा गोख्रों लाबोयो बिनिफ्रायबो जों बिराद गोजानावनो दङ' होननो थाङोब्ला। आरो दा दानि बे जुगावबो ओ जोंनि उननि जेनेरेसन बा यां जेनेरेसन आ बे गासैबो माने ओ जानायफ्रानो गासैबो आ बाहेरानि माने एकदम गाज्रि जानायजोंनो जोंनि देहाफ्राव गोबां दा जोङो जे बेमार फोरखौ सिगां नुनो मोनामोन बेबायदि बेराम खौबो हमनाय बायदि जों नुयो दा उन्दैनिफ्रायनो सुगार जायो ना दायब थिस सुगार जायो जे जेखौ जोङो गोदो माने जोङो बारा खोनाफेरामोन बे फोरबायदि बेरामखौ दा जोङो नुयोब्ला सल्ल' सथ्र' बिदि बोसोरनि फ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि बेमारखौ जों खोनानो मोनो आरो बायदि रोख रोखोमनि जेरै ओ बांसिनानो किडनि स्टन आ जोङो बे समावहाय दा बांसिन बे किडनि स्टनखौ गल्ड ब्लादार स्टन बेखौ जोङो गोबां खोनानो मोनो आरो दा माने खायद'फ्रा मोजां नङैखायनो जोंनि सिंनि जे दिडटक्स गैयैखायनो जोङो माने साय जायो आरो जोङो बेखौ खुनु दिडटक्स जों खालामनो जेबो जोङो बाहायनाय जायैयाव जों गोबां बेमारजोंहाय जुजिनानै दं आरो ना थ' नोंथांनावहाय बेबायदि ओ माबा मोनसे हारबेल माने दिथ'खस खालामनो हानाय सिंनि जोंनि मैलाखौ साफा खालामनो हानाया माबाफोर रेमिडि दं नामा मा माबाफोर आ माने सान नाय दंनामाजे बेखौ जायो ब्ला जोंनि देहायावहाय मुलाम्फा जागोन बेबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ औ औ जेन'बा नोंथांनि सानदांथिखौ आं जोबोद गोजोनबाय जे नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों जे जानाय आदारनिफ्रायनो जोंहा बायदि रोखोमनि खहा गोनां बेराम जायो जेरै नोंथाङा फोरमायदों जोंनि किडनिनि अन्थाइ बेनिफ्राय जोंनि ओ मा होननानै बुंदों नोंथाङा गल्ड ब्लाडारनि जि अन नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोबोद माने सावरायनां आयदा जानानै फैदों बे आयदाया थ' हार्बल जि नोंथाङा ट्रिटमेन्ट बा जि मा जायोब्ला जेन'बा बेफोरनि सलिसन फैगोन नोंथाङा बेखौ फोरमायनो खोन्था
औ औ
आं गिबियावनो बुंगोन जे जोङो जेब्लाबो बाहारनि जि जाग्रा लोंग्रा जेरै हटेलफोरावहाय जोङो गोथाव मोननानैहाय बायदि रोखोमनि फास्ट फुड जायो बेफोरनिफ्राय आनज्रायनानै थानो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बैफोर जानाय आदाराव जोङो बायदि रोखोमनि केमिकेल्स मोनो जाय केमिकेल्सआ माने जोंनि सोलेराव दिनै एसे गाबोन एसे जमा जायो जायै जायै जायैनो बियो माने जमा जाखांनायनि उनाव एसे गोरा महर लानानै बिनि उनावहाय स्टन नि महर जालाङो आरो गोबां रिजन्स दङ गोबां जाहोनफोर दङ बिनि अनगायैबो बे मोनसे माने जोबोद ओ कमन फरमुला होननानै बुंगोन आरो नोंथां नङा होमबा थ' बेफोरनि फ्राय जानगाराव थानो थाखाय गिबियावनो जोङो बेफोरखौ आनज्रायनांगोन लोगोसेयैनो जोङो मा खालामनांगोन नोंथां जेन'बा जोंनि सोरगिदिं मोननाय ओ जिहेथु जोंनि हारिफ्रा बा होमबो जोंनि आजै आजौनिफ्राय नायोब्ला जों मोनो जे बर'फोरा माने गोबां रोखोमनि मुलि हारिनि बिफां लाइफांफोरखौ ओंख्रि मरै जायो ओ बेनि जेरैहाय सिब्रुआनो होन एबा बायदि रोखोमनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं थ' बेफोरखौ जोङो ओ बयल ओंख्रि जानो सोलोंनांगोन नोंथां नङा होमबा बयल ओंख्रि माने बेसेबां हायो जों एसेबां फ्रेस भेजिटेबोल्स बेराम आजार रैखा मोननो थाखाय बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो माने हाथाइ बाजारनिफ्राय मैगं थाइगं लाबोआलासिनो जोङो न'खरावनो जे जेसेबांखिनि जों ओ फ्रेस भेजिटेबोल्स मोनो जोंनि बारि बागानाव एबा जोंनि खाथि खालाफ्राव बेफोरखौ माने जानो सोलोंनांगौ आरो जाहाथे माने बेवहाय जोङो मेडिसिनस मोना गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जों थाफादेर मोना थ' बेनिखायनो बेफोरखौ जानांगौ आरो आं बुंगोन माने जों हाजासे गोग्गो दैखौ लोंनांगौ जेसेबां हायो एसेबां सानसेयाव खमैबो थाम लिटार ब्रै लिटार बेफोरबायदि दैखौ लोंनो नाजानांगौ आरो जाहाथे बियो जोंनि किडनिया बेखौ मोजाङै सरनो हायो नोंथां बेनिफ्राय जोंनि सिगारनाय आदबनि गेजेरजों जाहाथे जोंना बेै सिङावहाय माबाफोर मैला जुदि बाबथाब बायदोंब्लाबो एबा थादोंब्लाबो बेयो सरनायनि गेजेरजों जोंनि किडनिनि गेजेरजों वास जानानै हासुदैफोरजों ओंखारबोयो आरो जाहाथे बियो एसे एसे नो थ बेबो मोनसे बिदि होननानै आं बुंगोन जेहुथु जोंना जों दिनै एल'पेटिक ट्रिटमेन्ट लायोब्ला एबा हमिय'पेटिक ट्रिटमेन्ट लायोब्लाबो जोंना हामनाया बेराम जायोब्ला जोंना हामनाया गोबाव सम लायो बेखायनो जिहेथु जोंनि आजै आजौमोना गोदोनिफ्रायनो आयुरबेदिकजों माने ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ नांथाब बोनानै थाफानाय न'खरनि ओ गोदो गोदायनि मानसिफोरा फ्राय माने बुङोमोन आरो नैबे मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोर बेरामा बिदि जानो हाया बेखौ जायोब्ला बे जानो हाया थ बेफोरबायदिखौ जोङो खोब एक्सेप्ट खालामनांसिगौ आरो दिनैनि दिनाव जाहाथे जोङो बेराम आजार गैयै सुबुं जानो हायो ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
औ औ दे नोंथां
अब्ला ओ बे माने जोंनि बर' कालसारावहाय जोंनि बाहायनाय जे मैगंफोर बेनो जोंनि थाखाय मोनसे मेडिसिन बायदि खामानि होयो आरो हार्बेल मेडिसिन ना मानोना जों बर'फ्रा गोबां हार्बेल माने जोङो ओ फिथाइ सामथाइ माने जेखौहाय बाहायो जेरैहाय गोबां मैगंफोरबो दङ जेरै उसुमै जाबाय बा मैस्था बांगाल जाबाय आरो बिदिनो मैस्था दा बे बोथोरावहाय गोलोम बोथोरावहाय स्पेसियेलि जोङो नुनो मोनोब्ला जोंनि देहाया ओ लोरबां जाब्ला मैथा बांगालखौहाय जोङो माने फुदुंनानै सुप बानायनानै लोंनांगौ होननानै बुङो ना थ' बेबायदिनो बेफोरनि ओमफ्रायबो जोङो माने मोजां हेल्थ बेनिफिटसखौ मोनो बिथाङा मा बुङो बिनि बिसय?
औ औ नोंगौ नोंथां खोब मोजां माने जेन'बा सान्दुं गोसा जायोब्लाबो जुदि जोङो बेफोरखौ लोङो ब्ला जोङो फ्रेस मोनो होननानै जोंनि आबै आबौमोनना बुङो आरो लोगोसे न'खरनि दिथागिरिफोरा बुङो आरो नोंथां ना ओ बेफोर मोनसे मेडिसिनस आरो
औ आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि गोखा गोखैखौबो जोङो बाहायो ओ दानि बे बोथोराव आरो ओ गोबांथार बेबायदिनो जोंनि जाबोनाय जेरै खारैफोरखौबो जों बाहायनाय जायो खारजोंबो गोबां थार जोंनि अइलि जे जोङो थावनि बुस्थु बिजाबफोरखौ जायो त' बेफोरबो जोंनि बे खारैजोंनो डिटक्स बायदि खालामनाय जायो। आ नोंथाङा मा बुङो?
औ औ नंगौ जेन'बा जोङो बाराद्राय अइलि बुस्थु जायोब्ला जोङो खारै जानानै होयो। अब्ला बे माने जों जोंनि सोलेरनिफ्रायहाय बेखौ माने सरो आरो जेनेबा सरगारो बेखौ गेसें खालामो।
औ औ औ नंगौ त' दा समायाबो जाब जाबाय नोंथांजों बेफोर गासै बिसयखौ रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय।
औ औ औ औ नोंथां दे साबायखर थाबाय।